हेल'
औ हेल' औ खोनादों दे
हेल'
आंनिखौ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
ओ गोसो औ आङो दासान्दि मोजाङैनो दोनथ'यो नोंथां
औ आंबो मोजाङैनो दङ आं दा कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों दा दावबायनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदों नोंथाङा एसे आंनो सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथा
बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो
औ दे बिदिब्ला
जेरै जों दावबायनाय होनो अब्लाथ' गोबां रोखोमनि दावबायनाय दङ जेरै जोङो खारनाय बारनाय जेरै जों फरायनाय आरो फरायनाय मोजां मोनो आरो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला दावबायनो गुबुनाव दावबायनो फारसे थाङोब्ला जेरै जोङो बिमा बिफानि फारसे सोंगोरनानै लानांगौ जायो
औ नंगौ
औ आरो बुंनो थाङोब्लाथाय जेरै जोङो ओ लोगोफोरनि फारसेबो सोंरनानै लानाय जायो। औ आरो जेरै जोङो गुबुन फारसे दावबायनो थाङोब्ला आरो जोङो गोबां सोलों-सोलोंथाइबो लानो हायो। औ आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो जेरै बे जोंनि बि टि सि आवनो थानाय जेरै मानास हाग्रामा होननानै बुंनाय जायो। आरो जेरै बावखुंग्रिजों बे बे मोननायखौ सिनाय सिनायजानाय आरो ना बयजोंबो जेरै बेहाय गुबुन हादोरनि मानसि फ्राबो फैयो
औ दावबायनो फैयोना नोंथां
औ दावबायनो फैयो नोंथां थारैनो जेरै जोंनि बे मानास हाग्रामायावबो जेरै जेरै दावबायनो फैयो गुबुन हादोरनि आरो गुबुन ओनसोलफोरनियाबो जेरै गुबुन हादरनिफोराथ' ओ जेरै बुंनो ओ ओ थाङोब्ला गोबां मिथिंगायारि सावगारि फोरबो जेरै सेभ खालामनानै ला-ला-ला-लानो हायो लानो फैयो आरोना जेरै
औ लानानै थाङो आरो न
थनो नोंथाङा बाहायब्ला एसे फोरमायनानै हो
औ औ जागोन जोङो दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ जोङो गासैबो सुबुं माहारियानो दावबायनानै मोजां मोनो नङा होमबा आंनि आंनि रावखौ
औ खोनादों नोंथां थारैनो
अ अ जोंनि दावबायनाया मोनसे जोंनि जिउनि मोनसे थादेरसा नङा होमबा जोङो जोंनि गोसोनि जि रंजानाय बा जोंनि गोजोननाय ना बेफोरखौ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जाय गावनि गोसोखौ जोङो मा गोजोन होनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां जोङो बिदिनो जोङो दावबायायो गोबां जोङो जायगााव दावबायनो हायो जेरैनोा दावबायनाया गोबां रोखोमनि थायो जोङो जेरै जेरैहाय सोलोंथाइारि दावबायनाय बा जोङो हारसिंै माबा मोनसे जायगा दावबायनाय ना जायगा नायनो थांनाय बा जोङो खाना बा लावखार ओंखाम जानो थांनाय ना बेफोरबायदि जोङो रोखोमनि दावबायनो हायो आरो
औ जेरै जोङो औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ जोङो दावबायनाया जोङो जेरैहाय गुबुन गुबुन रोखोमै दावबायनो हायो। जेरै हा लामा, अख्रां लामा, दै लामा बेफोरबायदि माखासे जोङो दावबायनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां माखा से रांखान्थियाव गोनां सुबुंफोरा गोजान गोजान जायगाफोराव दावबायनो थाङो नङा होमबा बिसोरनिफ्राय दावबायनो थांनानै बिथांमोना गुबुन हादोर बा गुबुन रायजोआव दावबायनो थांनानै गुबुन हादोरनि जि गाननाय जोमनाय जि हारिमु आयदा जि सोलोंथाइ जि रांखान्थि बेफोरनि बेला बा बेफोरनि बिथांमोनहा बेफोरनि थासारिफोरखौ नायहैनो थाङो नङा होम माबाबे मोनसे जायगायाव बाद बिसोरनि जि जारिमिनारि ओ गोदो समनि जि जारिमिनारि नुथ ना बेफोरखौ ओ नायनो थाखाय जोङो गाैबो ओ गुबुन रायजो बा गुबुन जायगायाव जोङो दावबायनो थाङो।
औ नंगौ नोथां थारैनो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जों लावखार ओंखाम जानो थाङो जेरै बे जोंनि ओनसोलावनो थानाय जेरै सुक्कि दारागाव बेफोरबायदियाव गोबां लावखार ओंखाम जेरै हो माबा होनाय जायो आरोना औ आरो मसि फोराबो लावखार ओंखाम जानो थांनाय जायो आरो
औ औ
औ बेहाय आरो गोबां जेरै जों दै बाज्रुमफोरबो नुनो मोनो आरो दैमा फोरबो आरो जेरै बिफां लाइफां औ जेरै मिथिंगायारिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो।
नंगौ दा नोंथाङा सुकि हाजोनि सोमोन्दै बुंदों दा जोंनि बे सुकि हाजोआ दा बबे जायगायाव दङ नोंथाङा आ मख'नो हागोन नामा?
औ औ नोंथांनि थाखायनो जेरै जोङो जों थाङोब्लाथ' जोङो गुबुन गोबां जायगाफोरखौनो बारलांनांगौ जायो। जेरै जोङो जेरै बे बुद भुटान - भुटान - भुटान सकि होननाय जायो होननानै बुंनाय जायो आरो ना
अ भुटान हाजोजों नांजाबनाय बे हाजो नङा होमबा
थारैनो औ आरो बुंनो थाङोब्ला बेहाय हादोर नि मानसि फैयाब्लाबो जेरै जों ओनसोलनि मानसिफोर थाङो आरो गोबाङानो नाय मानसिफोर औ गोजान गोजाननि
अ अ गोजान-गोजान जायगाफोरनिफ्राय बेवहाय दावबायनो फैयो नङा होमब ना बे हाजोखौ खौ नायनो फैयो औ बे ओ जायगाया ओरैनो माबायदिहाय नोंथाङा
औ एसे मोजाङानो जेरै हाजोफोरजोंनो मिथिंगायारिफोरा साग्लोबजोबनाय आरो औ आरो जेरै जोङो बे औ दैमा दैसा आरो बैग्रि बिफां दंसोयो आरोना जेरै गोबाङानो बैग्रि बिफां दङ जेरै जोङो ओ जेरै जोङो जानु हारि टाइमाव जेरै जोङो बैग्रिफोरखौ मोनजाहैनाय जायो आरो औ दाथ' जेरै बैग्रि बैग्रिया बिबार बारनो हमबाय नालाय जोङो बेखौ जानुवारि टाइमफोराव मोनजाहैयो आरो जेरै मानसिफोरा पिकनिक जानो फैयो नालाय जेरै गावबा गावनि औ फेमिलिखौ लानानै
औ गावनि न'खरनि सोद्रोमाजों दा ओ-औ नोंथाङा दा दावबायनाय होनना बुङोब्ला दाउ नोंथाङा माबोरैहाय दावबायनो मोजां मोनो मा- माजों दावबायनो मोजां मोनो नोंथाङा?
औ बुंनो थाङोब्लाथ' जेरै जोङो दावबायनो होनब्लाबो जेरै जोङो गारि मटर नङाब्ला जेरावबो दावबायनो हाया नालाय जेरै जोङो आं मानासनिखौनो बुंनोसै मानासा हाग्रामायाव जेरै जोङ थांब्लाथाय जेरै जोंनो गारि मथरनि गोनांथि जायो
औ नंगौ।
बे न'निफ्राय ओंखारलाङोब्ला जेरै जोङो मानास हाग्रामायाव थां-थांनाय थांनो फारसे ओंखारलाङोब्ला जेरै जोङो ओ जेरै साहापात बागान नुयो आरो साहा बाग्रिफोरा साहा बिलाइ खानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो औ बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बे मानास हाग्रामायाव हाबनो थाखाय जेरै जोंनो जिबनि गोनांथिबो जायो जिप गारिनि गोनांथि जायो
औ नंगौ बे ओ मानास हाग्रामायाव ना बे मानास हाग्रामायाव ओरैनो ओ गुबैयै मा मा मोनाय जे नोंथाङा ओ मिथिगौ नामा?
औ जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला गासैखौबो मोननाय जायो। जेरै मोसा मैदेर गान्दा जेरै मोख्रा फोरबो जेरै हाग्रानि मै हाग्रानि मोसौ हाग्रानि अमा दावराइ गोबां बायदिसिना रोखोमखौनो जों मोननो हायो आरो
बेफोर माखासे बेसेन गोसा जिब जुनारफोरखौ जों मोननाय जाय न' बेनिफ्राय बेवहाय बेनि अनगायैबो माखासे बिफां लाइफां थाबायना दंफां आं जोंनि माखासे बेसेन गोसा दंफांफोरा बेफोरबायदि जोंनि हाग्रा ओनसोलाफोराव थायो नङा होमब नोंथां औ बे मानास मानास हाग्रामाया बुहुत मुंदांखा ना बियो मोनसे हारिमायारि हाग्रामा बियो नेसनेल पार्क होननानै बुङो जोङो जायखौना बेयो ओ मोसानि थाखाय मुंदांखा बे मानास हाग्राया नङा होमबा नोंथां औ थारैनो जोबोर मोजां बेवहाय माखासे मिथिंगानि समाय रमायना बिफां लाइफां ना जिब जुनार बेजों थारैनो ओ ओ बुंफबनाय मोनसे समायना नायनो मोजां आरोना बेवहाय माखासे जुनारफोरखौ मोननाय जायोना बेफोरबायदि नो माखासे जायगानिफ्राय बेफोरबायदिनो दावबायनो फैयोना
औ औ नंगौ गुबुन गुबुन हादोरनिफाय मिथिंगायारि सावगारिखो सेबखांनो फैयो आरो ना जेरै
फैयो ओ जिब- जुनारफोरखौ सेबखांनो फैयो बेवहाय औ ओ गोबांथारै
ओ हाबनानै जोबोद गोननाय मोनो आरोना जेरै ओ रेन्जारफोर थाग्रा जेरै बे ओ बां होननानै बुंनाय जायो बेफोरबायदि न' दोंसोयो आरो औ आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला बेहाय गोबां दैमाफोरबो दङ' जेरै ओ दावसिन दाउलाफोरा दुगैनो हानाय जेरै जिब -जुनारफोरा औ बुंनो हायो जेरै दैमा दं आरो बेहाय फिसा फिसा एसे गिदिर गिदिरबो दङ'
औ नंगौ बे ओ मानास हाग्रामा हायुङारि हाग्रामाया ओ जोंनि सा सानजा भारतनि सिङाव थानाय जोंनि बडलेण्ड हालामना बा क्सा जिल्लायाव दङ' आरो बे हाग्राया नङा होमबा नोंथां औ थारैनो जोबोर मुंदांखा बे हा हाग्रामाया ओ थारैनो जोङो दाउबायनाय जों बेफोरबायदिनो माखासे जोङो गोनां गोनां बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो ला ना हायो बा जोङो नु नुफेरै नुफ फ्रि जोङो माबा मोनसे जायगा माबा मोनसे जोङो लंथाइ नेरसोन बेफोरबायदि माखासे जोङो ओ बेफोरखौ जोङो नायनानै जोङो गावनि गोसोनिआव गोजोननाय ला गोजोननाय लानो हायो नङा होमबा नों बेफोर बेफोरबायदिनो जोङो सोलों थायारि दावबायनो थाङोब्लाबो जोङो जुदि माबा मोनसे जायगा ना माबा मोनसे नेरसोनथि थानाय जायगा बा बेफोरखौ जों नायनो थाङोब्ला जों बिनिफ्राय माखासे गियानखौ मोननो हायो बा जों बिनिफ्राय ओ माखासे ओ जोङो
आरो जोङो औ नंगौ नोंथां थारैनो आरो गोबां जों सोलोंथाइफोरबो लानो हायो आरो। आरो सिनायै मानसिखौ जों सिनायनानै जोबोद मोज जां मोनो आरो नुफेरि मानसिखौ नुनानै जों मो जोबोद मोजां मोनो आरो
औ नंगौ थारैनो नों बेफोरबायदिनो जोङो ओ दावबायनो नांगौ जुदि जोङो दावबायोब्ला जुदि जों बाहेरफ्रावबा जों दावबायनो थाङाब्ला जों जुदि न'आवनो थाबाय थायोब्ला ना जोङो गावखौनो मा जाम्बा खालामनानै लानाय जागोन आरो नङा होमबा औ जोङो बा बाहेराव बेरायनो थाङोबा जों गाव एसे गोग्गानाय मोनो बा गावनि रोंगौथिखो जोङो एसे मोनदांनो हायो आरो औ। औ नंगौ ओ बिदिनो ओ जोङो दावबायनो थांनांगौ बिदिनो ओ जोङो माखासे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराना बेफोरबायदिनो दावबायनो थाङो आरोना ओ दावबायनाया जोंनि मोनसे जोबोर गोनांथार
नो हायो आरो दावबायनाय
मिथिनो हायो औ बा जोङो मैबा मोनसे रायजोआव जोङो दावबायनो थाङोब्ला जोङो बिसोरनि जि थानाय जानाय गाननाय -जोमनाय ना बिसोरनि हारिमुवा माबायदि ना बिसोरो माबायदि थायो ना माबायदि जायो बा माबायदि फालांगि खालामो जों बेफोरनि आयदाफोरखौ जोङो बिसोरनिफ्राय जोङो माखासे जोङो मिथियै ओ बाथ्राफोरखौ बा मिथियै जोङो आयदाफोर खौ जोङो मिथिनानै लानो हायो बेफोरबायदिनो जोङो माखासे माखासे जोङो गियानफोरखौ सोरजिनानै लानो हायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ
जोङो माखासे सिनाय हायै मानसिफोर जों सिनायलानानै गावखौ लोगो खालामनानै लानो हायो।
औ नंगौ थारैनो आरो जों गुबुन फारसे दावबायनो थाङोब्ला जेरै जोंनि लोगोनि गोनांथियानो गैया जेरै जोङो गुबुन जाय ओनसोलनि मानसिफोरखौनो जेरै लोगो होनना नै साननो हायो आरोना जेरै औ आरो जेरै सिनायथिबो होनो हायो।
औ औ नंगौ।
जों दावबायनो फारसे थाङोब्ला लोगोआ ओं लोगोनि गोनांथियानो गैया नोंथां। जेरै जोङो सासे मानसिखौ माथो होब्लानो बे जोंनि लोगो आरो आंगो जानानै थायो।
औ नंगौ नंगौ। औ बिदिनो जोंनो दावबायनायखौ नांगौ दावबायनाया जोंनि मोनसे गोनांथार जोंनि जिउनि मोनसे थादेरसा बेयो जोंनि मोनफ्रोमबो जोंनि जिउआवनो बियो मोनसे गोहोम खोख्लैयो नङा होमबा मोजां गोहोम खोख्लैयो औ औ। बिदिब्ला जोङो दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेखिनियावनो
औ दोनथ'नोसै नोंथां औ नोंथां उनाव सावरायफिनगोन होना नोंथांजों आसा थाबाय नोंथां।
औ दे बिदिब्लाब्ला नोंथां गोजोन्थों।